औ। खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा मा खालामबाय दङ? अ दा ओरैनो मानि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा?
काति गासानि बागै सावरायनो सानदों।
अ अ अ खाति गासायाथ' ओरैनो ओ ओम मा दानाव जायो ओरैनो? ओरैनोथ' ओरैनोथ' ओ काति कातियानो जायो। खोमा ना खाथि दानावनो औ औ। औ औ बे माइ गायनायनि ओ माइ हानायनि टाइमाव ना?
माइ हानाय माने माइ ओंखारनो ओंखारनाय टाइमाव आरो। अ ओंखारनाय समाव जायो आरो खाथिगासाया।
अ माइ ओंखारनाय टाइमाव आरोना माइ ओंखारनाय समाव। औ। ओरैनो मा खालामनाय जायो बे काति गासाखौ लानानै जोंनि बर' हारिया
कति गासाखो मानो सावो होनोब्ला ओ मा होनो
उम।
दुब्लियाव माने माइफोरा मोजां जाथों जेनेबा एम्फौ एनला जायैबायदि। दि होनाय जायो आरो।
अ सावनानै दोननांगौ जायो आरोना
अ सावनानै दोननांगौ जायो अ। जेनेबा ओ एम्फौ जानो फैयो नालाय बि ओंखारनाय समाव माइ ओंखारहां जानाय समाव एम्फौ जानो फायोना बिनि थाखाय माने साथि खालाखौ होना दोननाय जायो आरो। जेनेबा अर नुबोलाय बिसोरो फुयो नालाय अर खाथियाव बेयाव बारसोमनानै थैथों होननानै माने अरखौ खाथि गासा समाव सावनाय जायो आरो माइ गेजेर गेजेर
अ ओरैनोथ' बे बे कारति गासाखौ गोदोनिफ्रायनो सावबोबाय थानाय जादोंमोन फालिबोनाय जादों आरोना औ
मा होनो ओ
उम
माबायावबो सावनाय जायो इ खो मा होनो बै थाइगिरनि गांखंआव सावनाय जायो आरो गा अ गांखंआवबो सावनाय जायो आरो
अ उम उम आरो बेनि उनाव माबायावबो उम खाथि खालायावबो औ ओओ बे सो ओ काति गासा समाव ओरैनो मा मा जानो नाय जायो ना
मा मा जानाय जायो? बिदिथ' ओरै ओ
जानायनि माबा गैया?
अ जानायनि माबा गैया ओं।
आरो बेखाथिगा देनाय बुंनाय अ बे बे काति गासायावनो जेनेबा काति गासानि अखानायैनो ओ बे बे जोंनि माबाबो सावनायबो जायो नामाथाय बे मा होनोमलाय ‌? बेखौ उम बमा बमाबो साव बमाबो माब
अ अ बेनि उनाव जायो आरो ओं बेनि उनाव जायो
मा होनोमोनलाय बेखौ?
उम। बे बमा सौनाया माबा मा होनो?
जायखि जाया जोंनि बर'आथ' जोंनि बर'आथ' बेफोरखौ सावदांना ना सावो दानिया। जोंनियाबो सावोदां सावोना बयबो फालिनाय जायोना बेखौबो? ओ ओ आरो बेनि उनाव नों मा बुंनो सानदोंमोन?
उम ओइ माइ साथि खाला होनाय समाव माने ओ मोनसे गन दानना लायो आरोना बेजों बे गनाव थाव गुबैखौ फोननानै माइखौ आराम मोजां जाथों होननानै जेनेबा गुग्ला जाया माबा जाया जाथों होननानै माने थाव गुबै फोननानै ओरै माबानाय जायो आरो मा होनो
बिलिरना होनाय जायो आरो माइखो
उम उम उम। बे माबाखौ आरोना?
माइखो
माइखौ आरोना अ अ बे समाव ओ बे समावथ' माबाया माइआ ओरैनो गोरलै गोरलै
गोरलै ओं ओंखार आङो खिलिहांङो। उम गरसेया गरनै जाथों होननानै गरसेया गरनै जा थों होननानै
अ अ अ गरसेया गरनै जाथों होननानै इसे इसोरनियाव बिनानै होयो आरोना अ अ बे काति गासाखौ बयबो सावनो हायोना?
अ बयबो सावनो गासैबो सावनो हायो उम उम। सावबा मोजांबो नुयो। यो आरो रिति रिथा अखाफोर ओ हाथरखि बायदि।
उम उम औ औ मोनाबिलि समावसो। सावनाय जायो आरोना बे काति गासाखौ। आरो आं दा मनाव फैबाय आरो गोसोआव फैबाय दा बे ओ जोङो ओ बे काथि गाासानि उनावनो बे दिवालि होननाय बे मोनसे फोरबोखौ बे फालिनाय जायो खोमाना बेवहाय औ बमा सावनाया औ देवालि फोरबोखौ ओरैनोथ' बे फोरबोआ जोंनि फोरबो नङा बेयो बे गुबुन हारिनिसो जेनेबा फोरबो नङा होमबा। थेवबो जोङो बे फोरबोखौबो दानिया जोंनि जोंनि बे आसामावबो गासैबो गासैबो जिल्लायावनो जोङो सावनाय जायो।
सावनाय जायो ओं ओं सावनाय जायो।
अ आरो ओरैनो नोङो। मा मा फोरबोनि बागै नोङो मिथिगौ ओरैनो?
ओरैनो
बैसागो बैसागो फोरबोआव बैसागो फोरबोनि बागै नोङो एसे मिथिगौ नामा?
बैसागो फोरबोनि बागै
जेनेबा बैसागु फोरबोआव मा मा खालामो? ओरैनो मानसिफोरा।
मानसिफोरा रंजा बाजा मोसायो आरो। बोराय बुरि ओ ज' ज' ओंखारनानै। मागियो मागिखांनायनि उनाव जमानो ओ। रंजा बाजायै खाना जायो। जोबखांनायनि उनाव।
जोबखांनायनि उनाव खाना जायो आरोना औ। ओरैनोथ जोंनि बरफोरनि फोरबोआ बेफोरनो नङा होमबा। बैसागु फोरबो आरो काति गासा फोरबो आरो मागो जेरै जों मागो मागोनि बागै जोंङो एसे सावरायनाय नङा होमबा। मागोआव मागोआव जोंङो ओरैनो मा-मा मा फिथाखौ जोंङो सावनानै जानो मोजां मोनो ओरैनो मा मा फिथाखौ।
थावनि फिथा एन्थाब फिथा हुगुमा फिथा। बेफोरखौनो सावना जानाय जायो आरो।
फिथा लावदुम होनो जायखौ जोंङो ना औ फिथा। लावदुम फिथाखौ जोंङो जोंङो बयबो मोजां मोनखायो नङा होमबा। औ औ आरो एन्थाब फिथा आरो थावनि सिथाव। आरो बेनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन फिथा फोरबो सावनाय जायो नङा होमबा लारु नालेंखलनि लारु नालेंखलनि लारुखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
नालेंखलनि लारुखौ मोजांङै। उनना लानांगौ नालेंखरखौ उनना लानायनि उनाव। एवनांगौ आरो सिनि होनानै मोजांङैनो सिनि होनानै एवना लानांगौ। आरो सुजि होबाबो होजायो होआबाबो सिनि होबाबो होजायो आरो।
अ।
एवना लानांगौ लानानै मोजां एवना लानांगौ। एवना लानानि उनाव इयो सिनिजों बे नालेंखरजों मिक्स जायागौमानि एवबाय थानांगौ आरो। जेनेबा लारुवा सिथुमबा बायो बेबायदि एवनांगौ आरो मोजांङैनो।
ओमफ्राय बेनि उनावसो बे बे लारुखौ सिथुमनो थाखाय। बेखौ दसे दसे गुसु बानायनांगौ ना गुदुं गुदुंआवनो। लारु बानायनांगौ।
दसे ओरैनो दोनथनांगौ आरो बेनि उनाव मोजांङै सिथुमनांगौ आरो।
अ सिथुमनानै लारु बानायनानै दोननांगौ आरो ना बेखौ जोंङो बे बेखौ जोंङो गोबाव समनि थाखायबो दोननानै जानो हायो नङा होमबा औ। ओरैनो फिथा लावदुमखौ ओरैनो माबायदि संङो
फिथा लावदुमखौ फार्स्टावनो माइरंखौ देग्रोना लानांगोन बेनि उनाव मोजांङै सालिनांगोन। सालिनानै फिथालावदुमाव सिबिंबो होजायो नारेंखल नारेंखलबो होजायो आरो।
आरो सिनिबो हो
अ सिनिबो होजायो।
औ बेनि उनाव आरो
बेनि उनाव दै दैहुआव दै गोदौनायाव
जुदुआव जुदुआव ना जुदुआव दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ। औ।
अ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ।
दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला बेखौ होनांगौ आरो ना।
अ होनांगौ ओं
मानि सायाव होगोन इखौ
हिस्रिट हिस्रि दङ' बेयाव होनांगो आरो
अ हिस्रियाव होनानै
होनानै माइरंखो होबाय अ माइरंखो होबाय फास टाव होनानै सिबिं होनोबा होबाय नङाबा ओ नालेंखर होबाय। होनानै आरो होलायबाय। फिथा गुन्दैखो होनानै बे हिस्रियाव मेरायनानै सावनांगो आरो दै गुदुङाव होनानै। गोदौनायाव
अ अ दै गोदौनायाव होबाय आरो ओमफाय ओ एन्थाब एन्थाब फिथाखौ बोरै सङो बेखौबो मिथिगौ नामा नों
अ मिथिगौ ओम साराय गुदुङाव माने बि ओम मा माइरंखौ बे माइरं देना लानायखौ माइब्रा माइरं देना लानाय खौ होनांगो आरो होनानै सिबिं होबाबो होबाय नालेंखर होबाबो होबाय होनानै
ओम।
मेरायनानै
ओम औ। मेरायनानै बेखौबो बेखौबो जोङो बेखौबो जोङो गोबाव समनि थाखाय दोननो हायो नङा होमबा गोबाव समनि थाखाय। जेनेबा आलासि उलासि फैब्ला जोङो बेखौ होनो हाबाय।
होनो हाबाय ओं।
थ' जोङो आलासिफोर फैबा जोङो जोंनि न'आव जोङो ओ जोंनि ओ मे-मेन
ओम लावदुम फिथ ओम। लारु
मोनसेया जेनेबा ओ थावनि सिथाव थावनि सिथाव नोङा होमबा औ औ। नोंथांजो रायलायनाया गोबाव समबो जाबाय। दा दोनथ'नोसै नोङा होमबा
अ दे जागोन दे ओं दे ओं ओम।